हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां देलाय बुंलाय
औ जों दिनै बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनि
औ जानाय लोंनायनि ना? सावरायजागोन सावराय जागोन नोंथां
औ नोंथां औ जोंना बर'निया जानाय बुब्लाथ' मेन जानाया जाहैबाय बेदरा अमा बेदर
औ
नोंथाङाबोथ' जाखायो दा
जाखायो बर'नि आरो माबाखौलाय जाया लासे बोरै थानो ओरैनोबाबो गोथाव मोनखायो औ
उम उम फैयोमोन ना नोंथांमोन ला हा अमाखौ
ओं फिसियोबो
उम उम
उम
जोंनिजाबो फैयो
ओ
आरो जोंनिया बर'नि जानाया जाहैबाय मोनसेया नाफाम
औ औ नाफाम ओम आरो बेथ' बहुत गोथाव सिन
गोथावसिन औ
ओ नोंथाङा एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा माने खोन्थानो हागोन नामा जे नाफामखौहाय माबोरै बानायनाय जायो?
हागोन हागोन
ओ एसे खोन्थाना होलाय गुसुयङैबाबो
गिबियावनो जोङो ना गोरानखौ लाग्रोबाय
औ औ
ना गोरानखौ लानानै आरो
माने नाया जेखि जायाबाबो जागोन नामा जायो नामा?
जिखि जायाबाबो जायो
ओ ओ
ओम बिनिफ्राय थास'आवबो लायो थास'
हा हा
थास'बो होदेरो बेयाव।
औ औ मा थासुखौ होननाय जायोबा
थास' बुग्ला थासो बुग्लाखौ होयो औ बिगुरजेननानै उनाव लाबाय
औ औ
बेयाव देग्लिबाय
देग्लिनानै उनाव हासुुङाव नङाब्ला आरो बयामफोरावबो सोना दोनजायो मोजां हाय खाथुना दोननांगौ माने मोदाङै मारिनानै भयामफोरखौ
ओं ओं ओमफ्रायहाय खाथुमनाया जुदि जायाबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा?
औ प्रब्लेम जायो एसे जानाय नङा आरो
उम ओरैनो जोङो बिदि खाथुमनानै सानबेसेसो दोननांगौ
दोननांगौ गोबाव
गोबाव दोननांगौ ना?
औ उम
बेनिफ्रायसो जानो हायोना
औ पास मास सय मास दोन मोजां जागोन एसे गोबाव गोबाव दोनबा मोजां जायो
उम मोजाङानो ओरैनो ओंखाम जाखांबाय नोंथाङा
औ जाखांबाय
माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माने दा सानजौफुनिखौथ' जाथ'वाखै नालाय
औ औ
दा फुंनिखौसो जादों
फुङाव माने फान्थाव फ्राय बेनिफ्राय नां गोरान बाथोन
न'आवनो गायनाय ना फानथावा
औ न'आवनो दंमोन फांसे
मोजाङानो उम उम
ओ
ओरैनो मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो नोंथाङालाय?
ओंख्रि बुङोब्लाथाय बर'निया ना सबायजों अमा
ओ हाय
बेनिफ्राय दङ अनला दाउ
माने नों बांसिन माखौ जानो मोजां मोनो बेखौसो सोदोंमोन आं
बांसिन बांसिनै स सबायजों अमा अमाया मेजे ओ मेजेम जानांगोन एस मेजेमबो थानांगोन औ रान अमाया आरो रानफुलाबा बांसिन साबसिन
औ औ औ गोथावसिन जायो आरोना जानोबो अरनोबो मोजां नाङो औ औ थिगानो नोंथां ओं ओं
नोंथाङालाय
आंना सबायजों साम' बहुद मोजां मोनो आङो
औ सबायजों साम'ना
औ औ औ दे आ
थुमफ्रुना
ओ खौ बांसिन मोजां मोनो आरो
उम
दाना बारा मोननो नागिरला साम' फोरखौनो खमथारसै
औ औ जोंना दैमायाव मोनो सामु
दैमायाव मोनो ना? जोंनिथिं दैमायावबो बुहुत प्रब्लेमसै मोनानो साम गोलावफोरखौ बिदिनो दैमायाव गरसे गरनै बिदिनो नागिरथाबबा बोथिसे सेखौ मोनजायो आरो
उम माने सामु थुमफ्रुखौ मोना। सामु गोलावखौसो मोनज-मोनो दैमायाव जोंनाबो।
अ अ नोंसोरखौ मोना ओरैनोबाबो बांसिन साम' थुमफ्रुफोरा बबेबा जाम्फै बबेबा फुख्रि बेफोरावसो बांसिन थाखायो
औ औ नोंगौ उम
माने दिमोल एसे दिमोल टाइपआवसो थाखायो मा साम' गुसुङा ओमफ्राय साम' गोलावफोरखौ देन दैमाफोराव मोनो आरो। ओमफ्राय बे साम' लादायफोरखौ बिदिनो बेहेरबारि जायगा बिदिनो दैब' जागाफोराव माने साम' लादायखौ बांसिन मोनो आरो।
ओ ओ उम सामु लादायजो मैथाजों जानांगो हित जायो इसे
साम' लादायखौ आं बुंनो थाङोबा खोनसेबो मोनजायाखैनो।
मोनजायाखैना आंबो बारा जाबाङालै दानिया आगोल मोनजानायानो जाहाबो। मैथाजों गोथाव जायो इसे
मोनजाफेराखैनो आङो दासिमबो माने
उम ए दंग' दांलायावसो नागिर नाङो इखो।
उम माने मोनबाबो बिदिनो मोनसे मोननैल मोनो जे ओमफ्राय बियो बो थिसो जाहैया जे उम बेनिखायनो माने मोनजायाखोननो होनबाय आरो आङो
उम
दालाय मा खालामगासै नोंथाङालाय
दा ओरैनो दंथयो ओ ओंखामबो जाथवाखै आंथ
माथो ओंख्रि संदो नोसालाय
दा ओंख्रिया माबासो खुदुनाजों आलुलसो जेबो गैया ओंख्रियानो
उम उम बोथोरा बोरै सलिदो नोंथां मोननिखिजा दा
बोथोराथ' सान्दुंसो दुंदों माथो नों थांमोननिथिंलाय
जोंनिथिंबो सान्दुं दुंबाय दा
उम सान्दुं दों नै फेनसो लानानै दङ फेन सिङावसो गरम जे बारबो बारा
उम खारेन्टआथ बिराद दिस्टार्ब होयोसं
कारेनाआथ' बेफोरबायदि थाङाखै जोंनिथिं
जोंनिखिजा दिस्थाबान
उम
दिस्टाब जायो जोंनिखिजाय कारेना थांबाय थायो ना
ओ ओं‌ ओं
अखा हाब्लानो आरो गैया हराव अखाना हाबानो फुङाव कारेना गैला बिदि जायो
दाथ दैज्लां बो दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं मोनो नोंथाङा मिथिनो मिथिगौ नामा
जोंनिखिजा आबाद मावनायफोरा जोनिखिजा
माने दैज्लां बोथोराव जि माने सिजोन बाय सिजोन मैगं थाइगं थायो नालाय ओमफाय दैज्लां मैग ओ दैज्लां बोथोराव मा मा मै गं मोननाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनोखि आबाद मावनायफोर खिथानि आङो काक्रेल
का
लेस्रा अ
माखौ काक्रेल होनोमोनबा
खांखोलर होनबा बुजिमोनो नामा नोंथाङा
खांख्लर
हो
मा खांख्लरबा आं खोना
नोंथांनि एङा जोंनि साइदथिं नोङा नालाय नोंथाङा एसे बुजि मोननो
अ ओं लेस्राखौ माने सबाइ बिमाखौ होनो दा
अ सबाइ बिमाखो लेस्रा होनो नोंथांमोननिजो जोंनि जो एसे बेलेग जायो नालाय भिन्दिखौथ' मिथियो जोगोनार औ जो जोगोनारानो होनो जोंखिजा
ओ गोनारबो मोनो ना बायदियाव
आरो जिंखा
फारियै
जिंखा फिन्दि बेफोरसै आर फथल
हो
पटलखौथ' मिथियो दा
औ मिथियो पटलखौ
उम बेफोरनोसै आरो आरो ओइ गोखा गोखाखौ मिथिगौ
गोखा मा गोखो बिबा
गोखा काक्रेल केरेला अ केरेला
केरेला ओ केरेला उम उम
मा बुंदों खोनायाखै नोंथां
नों मानसिआ ना माबा होनदोंमोन जे नोंथाङा बेखौ खौ मिथियासै होनदों आं
काक्रेलखौनो केरेला बुंङो नोंथां
ए ए ए दे
ओम
दे ना बिदिबा नोंथां ओम दस औ औ दे